हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों नोंथां
मोजाङै खोनाहैदोंना?
औ मोजाङैनो खोनादों नोंथां नोंथाङा इयारबाद्सफोर लादोंबा लानो नाङा एबा हेडफनफोर लादोंबा लानो नाङा
आं जेबो बेबायदि लानाय जायाखै आरो आङो जुदि स्पेसियेलि मोजां बाथ्राफोर सावरायनांगौ दङब्ला आं बेबायाददिखौ लानायबो जाखाया।
औ औ मोजां गाहाम नोंथां बिदिब्ला जोङो ओ नोंथाङा सायख'नाय टपिकनि फारसे जोङो आवगायलांनोसै नोंथाङा नोंथांनि टपिकखौ ओ बेखेवग्रोदो
जागोन नोंथां ओरैनो नोंथां उ बर' हारिनि जौगासारनाय नङा होमब्ला? थां माने गोदो गोदो माबायदिमोन आरो
औ गोदो माबायदिमोन आरो दा बेसेबाङाव बेफोर दा माबायदि बिमोन आरोना गोदो आरो दानि नङा होमबा? से औ दे बिदिब्ला मोजां नोंथां मोजां टपिक मोजां आयदा
थारैनो नोंथां होमब्ला आङो जागायनोसै बर' हारिनि माखासे गोदोमिन आरो जौगासारनाय माने आथिखाल जौगासारनाय दा गोदोनिखौ आं
ओ थामहिबा गोदोनि थासारि आरो दानि थासारि नङा होमबा
औ नोंथां थारैनो दा होनब्ला जोंनि बर फोरनि जौगासारनाय ओरैनो बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्रायथ आथिखालजों रुजुयोब्लाथ' गोबां जौगा बोबायानो दा गोदोहाय बांसिन जोंनि सुबुंफोराहाय जामि गुफायाव रायजो जानाय सुबुङानो फ्राय बांसिन आरो आथिखाल खो बांबोनायनि गेजेरजों माखासे टाउनफ्रावबो थानो लाबाय दा सिगांनिखौ नोजोर नोजोर बोयोब्ला मानिे सिगाङाव सोलोंथाइ लानायनि बिथिङआो खममोन आरो जोंनि साननाय हनायनि जे जौगासारनाय मेलेमारिनि नार दा बेफोरो जोबोद खममोन दा सफा सानै साथाम साब्रै गामि दरसेयाव मालाबा बेफोरबायदि फरायसा आरो आथिखालाव बे जोंनि ओनसोलनि फरायनाय लिरनायाबो बांबाय आरो लोगोसो बेफार फालांगियाव बांबाय जोबनो गैयै एभ्रि थिं मा बिथिंनि सोलोंथाइ दं, मा बिथिंनि मावनाय दांनाय, मा बिथिंनि बेहार फालांगि दं जोंनि बरफोरा आथिखालावबो गुबुन हारिफोरजों समान दावगाफाबाय आरो जौगासारबाय ।
थारैनो ।
समावहाय गामि सिङाव रायजो जानानैनो थांनानै थायोमोन नंगौ थारैनो । टाउन सहराव थाग्राया जोबोद जोबोद खम बिबांनिमोन मानो होनोब्ला जोंनि बर सुबुंफोराहाय ओ याव थाग्रा सुबुंफोरा जे टाउननियाव माबायदि सोलियोमोन आरो टाउन निजों रुजुनानै जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोराहाय माबायदि दिफारेन्स खालामनानै खामानि माव मावनांगौ दांनांगौ समाजा माबायदि सोलिनांगौ आरो इयुनाव माबायदि सोलिनांगौ बेफोरबायदिनि साननाय एबा दिफारेन्स खालामनानै जौगानायनि बिथिंखौ नोजोर होनाया जोबोद खममोन बै समावहाय माने गोदोहाय आरो जेरैबायदि जोंनि जे मिथिनाय बादिब्ला जोंनि थानाय जानाय लोंनाय माने बेफोर बै समावहाय माने एसे गोदोथारावहाय माने एसे मा होनदों मिथिनाय बादिब्ला जेनेबा आलादाथारमोन आरो लोगोसे बे बेफोर जानाय लोंनाय थानायफोरा हुदाफोरा एसे माने गाज्रि गाज्रिथ' बुंद्रायनो हाला मानि एसे साखोन सिखोन नंद्रायामोन होननानै मिथिदों मानि दानि जुगावथ' जोङो जोंनि नर्थ इस्टआवनो बुं थाङोब्ला जों बर'फ्राबो गोबां साख खोन सिखोन मोनसे हारि होननानैसो बुंजायो दा नाम्बार वान बो बुंनो थाङोब्लाबो गाज्रि जानाय नङा आसामावबो दा सिगां समाव बै फोरबायदि थानाय जानायनि माखासे साखोन सिखोन नङैयाव जोंनि बर' हारिफोरा गुबुन हारिफोरजों माखासे हारि हिसाबै मुगैजाबोदों होननानै एसे मिथिजाबोदों बेनि उननिफ्राय एसे जोंनि गेजेराव साफा-सा नै लेखा गोरों सुबुंफोरा माखासे बेफोरखौ फोसाबस्रांनो एबा जोंनि हारिखौ जौगाहोनो आरो दावगाहोनो थाखाय ओ माखासे थिरांथाफोर लानानै खामानि मावबोदों बेनि गेजेरजों एसे एसे फारि फारि जौगाबोदों आरो सुबुंफोरा लेखा फरा सोलोंनाया बांदों गुनि गियानि जादों । ओ बेबायदिनो मुगा बाय मुगा फैनानैहाय जोंनि सुबुंफोरा टाउनफ्रावबो थानो लाबोबाय टाउनफ्राव थानानैहाय बि सोरबो गावसोरनि सोलोंथाइखौ बांहोबाय बेबादिनो जोंनि ओ गेजेराव गोबां गिदिर गिदिर सुबुंफोरा बुजिबाय बेफोरनि गेजेरजोंहाय ओ हारिनि मुं लाखिबाय आरो लोगो से हारिखौ दावगाहोनांगौनि खामानियाव बिथांमोनाहाय बिथांखि लानानै खामानि मावबाय दा बि बि थिंखौनो नुनो मोनो आरो आङो स्पेसियेलि मोननैसो बुंबावगोन जेनेबा गोदोजों आरो आथिखालजों रुजुनानै दा गोदोहाय माबायदि जौगाखो आरो आथिखालाव जौगाखो बिजोंथ' ओ माने दिफारेन्साथ' गोबां जाखाबायानो आरो जौगा सारनायनि गेजेरजोंहाय आथिखालाव बर' हारियाबो मुलुगाव मोनसे ओरैबायदि मोनसे हारि होननानै सिनायजाबाय लोगोसे जोंनि कालसार जोंनि हारिनि कालसार जोंनि हारिनि बायदिसिना ओ
थारैनो
बायदि माने मावनाय दांनायनि गेजेरजों बर' हारियाबो मोनसे सिनायथि जाबाय दा आरो बावहाय जोंनि हारियाबो बैबायदि दस्रा दस्रा जायगानि मोनसे फरेनार सुबुंफोरजों बे जगाजग एबा खानेक्ट खालामनानै जोंनि कालसारफोरखौ एक्चन्स खालामनाय थांनायनि फैनायनि मोनसे जगाजगाबो थानानैहाय बांबाय औ थारैनो बेनि गेजेरजोंबो
नंगौ
जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला बायदि साख्रि बाख्रि सुबुंफोर बांनायनि गेजेरजोंहाय बैयो बै सासेनिखौ नुनानै बैयो बै सासेनिखौ सोलोंनानै बयबो गोसो होनानै आरो थुलुंगा लायनानैहाय ओ दिजों ओ आं जौगानायखौ नुनो मोनबाय दा नोंथाङा आंनि बुंनायनि सायाव माबाफोर दिफारेन्स खालामनानै आरो लोगोसे ओ माखासेखिनिखौ सानहरनानै गोदोनिजों आथिखालनिजों जौगानायनि बागै नोंथाङा एसे बिजिरनानै होदो ।
नंगौ थारैनो नोंथां नोंथां बुंनाया थारैनो ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां ओ जोङो बर' बर'आ मोनसे हारि गोदोनिफ्रायनो नंगौ नोंथां थारैनो जोंनो जोंनो जारिमिना खोन्थायो बर'आ मोनसे गेरेमसा हारिमोन गेदेमा हारिमोन ओ बर'हा रायजो दंमोन बर' हा राजा दंमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर'हा ओ नर्थिइस्टआव एबा आसामाव ओ रोज जा रोजा बोसोरनिफ्रायनो मोनसे रायजो एबा राजा फोलेरजों राजा फोलेरनि होननानै सिनायथि जाबोदों बर'हा मोनसे राजा गोनां हारिमोन । जारिमिना जोंनो फोरमायो बेफोर खोथाखौ ओ जेराव महाभारतआव जोङो नुनो मोनो जोंनि बर' बर' हारिनि जेराव मोननैसो फंनैसो खोथा दं बावहाय जोंखौ जारिमिना खोन्थादों । नंगौ बर'आ गोदोनिफ्रायनो गेदेमा हारिमोन । गोदोनिफ्रायनो रां दंमोन । रायजो दंमोन आरो बे गुबुन गुबुन हारिया एबा गुबुन गुबुन रायजो गुबुन रायजोनि राजा फोरा जोंखौ गादबनानै एबा जोंनि हादाबाव फैनानै जोंखौ गादबदों एबा जोंजों खनले खनले दावहा नांना जोंखौ फेजेनदों आरो जोबथायाव जोङो बिसोरजों जेननो गोनां जादों जेराव नङाखि जोङो आ दावहायाव जेननो गोनां जानानै जोङो गावनि रायजोखौ एबा गावनि हारि ओ हादरखौ खोमानो गोनां जानानै फैदों । बै समनिफ्राय नाथाय बै समा गोबां गोजाम सम आरो बिदिनो जेरावनाखि रायजो राजा राजा राजा फोलेर खान्थिया राजा खान्थिया जोबनायनि उनाव जोंनि बर'फ्रा बिदिनो गावनि हारि हिसाबै अब्लाबो थांनानै थाबोदों । जेरावनाखि जोङो माइ आबादनि सायाव आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि हिसाबै गोदो गोद गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों थिग बिदिनो जोङो जेरावनाखि माइ जायो बै हायाव जोङो न' बिथा लुनानै थायो एबा बै - बै जायगायाव जोङो संसार जायो न' बथि खानानै रायजो दानानै थिग बिदिनो जोङो जेराव माइ जाया बेखौ जोंनो बेखौबो जोंनो जारिमिनानो खोन्थायो । बेखौबो जोंनो जोंनि माखासे लिरगिरि रायथाइगिरि बेफोरनिफ्रायनो जों मोनो थुनलाइगिरिफोरनिफ्रायनो जों मोनो जेरावनाखि मोजां हायाव मोजां आबाद जों मोनो । बावहाय जोङो बावहाय थायो आरो जेरावनाखि बे हायाव जोंहा थांना थानायनि जेबो राहा गैया एबा मोजांफोर माइ जाया बे हाखौ जोङो जालदा फाननानै गुबुननो फाननानै जोङो माने गुबुन दाबसे जायगायाव फैयो आरो थिग बिदिनो जों जाय हाखौ जाय जायगाखौ गारनानै फैदों नोंथाङा खोनादों ना?
नोंगौ थारैनो खोनागासिनो ।
फैदों बैफोर जायगायावनो टाउन सहर गिदिर गिदिर जादों दिनै नोंथाङा मिथिगौना आसामनि ओ सहर गुवाहाटिफोर बायदियाव जों बर'फोरानो दंमोन जेराव गुवाहाटि सोदोबा गय गय बिफांजों गय गय गय बिफांनि फिथाइजों मुं मोनबोनाय मोनसे जायगा थिग बिदिनो गुवाहाटि बायदि जायगाफोराव जोंनि बर'फ्रा रायजो जादोंमोन संसार जादोंमोन बेफोर जायगाखौ गारनानै माखासेया माखासे बर'फ्रा बेफोरबायदि जायगाखौ गारनानै हादानाव खारलांदों एबा हादान सिफायहैदों थिग बिदिनो जेरावनाखि आं सिगाङाव बुंबोनाय बायदि जेरावनाखि जोङो आबाद मावनानै जानानै थांना थानो हायो गावनि आथिङाव गसंनानै बै जायगायाव जोङो थाङो आरो बै हाखौ जोङो फाननानै जों गुबुनाव बास्लायो । थिग बिदिनो फैयै फै दिनैसिम जोङो गोबां चेन्ज नुबाय गोबां सोलायनाय नुबाय बै समावबो बर'आ मोनसे मोजां डेभलपमोन मोनसे मोजां ओ गोनोखोआरि साननाय बर'फोरनाव दंमोन आबादखौ बोरै मावनांगौ बोरै अनलायनानै संसार जानांगौ बोरै समाज दानांगौ बेफोरो गासैबो जोंनाव दंजोबोमोन जोङो देदगाथाव मोनसे हारि जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनाव जेराव गावबुरा सोदोबा दंमोन ओ गामि बोराइ गामि बोराइ माने जाय गामिखौ दैदेनो बेफोरबायदि सोदोबफोरा जोंनाव दंखायोमोन थिग बिदिनो दासिमहालागै नैबे नैबे कम्पिउटार जुगाव हा नोंथां नैबे ए आइ नि जुगाव दासि सिमहालागै बर'फ्रा गोबां जौगाबाय । बर'फ्रा गोबां जौगाबाय बर'फोरा गोबां गिदिर गिदिर अफिसार्सफोर दङ जेरै ओ हादरनि भारत हादरनि देरसिन आनजाद इउ पि एस सि फोरावबो बर' बर' बर' हारिनिफ्राय गोबां उथ थ्रिसार जाबाय गोबाङा आइ एस जाबाय गोबाङा आइ पि एस जानानै दङ । आरो जेरै जोंनि आसाम आसाम हादरनि ओ ए पि एस सि आन्जाद फोरावबो बर'फ्रा गोबां पास जाबाय गोबां उथ्रिसारबाय गोबाङा ओ गिदिर गिदिर अफिसार्सफोर जानानै ओ रायजोखौ सालायगासिनो दं थिग बुंनो थाङोब्ला बर'फोरखौ टाउन सहर गोबां गिदिर गिदिर टाउन सहरावबो दा संसार जानानै मोजाङै सोलिनायखौ नुनो मोन्दों दा बिगियानारि नोजोरजों नायोब्ला बर'फोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय जानाय लोंनाय रायलायनाय गासैबो मोनसे डेभेलप बर'आ मोनसे डेभेलप हारि थिग बिदिनो ओ बाख्नायनो गोनां बर'नि आसार खान्थि बाख्नायनो गोनां बर'नि जौगानाय बर'नि मावनाय दांनाय
नोंगौ नोंथां।
थारैनो नोंथां गोबां जोङो गोदोनिफ्रायबो जौगाखानायमोन आरो जों दासिमबो जौगाफैनाय गोदो जोंखौ सोरबाया आबिर फुनदों एबा सोरबाया बायदिसिना जोंनि जोंखौ जारिमिनाव गोसोम दागोजों लिरदोंबाबो जों गोदोनिफ्रायनो जौगाखानायमोन आरो जों दासिमबो मोजांसिनावनो दङ जेराव जोंनाव बर' हारि हिसाबै मोनसे मोजां गोसोआ दंसिनो जेरावनाखि बर'फ्रा बांसिन अनो। अनसुला थारैनो नुदों। बेखिनियानो बिदिब्ला जों